हेल'।
औ।
खोनादोंना नोंथां?
ओ ओ नोंङो अबेनिमोन?
आंङो चिरांनि।
अ आंबो चिरांनियानो।
ओम।
ओमफ्राय मानि सोमोन्दै रायजायनो होनदोंमोन?
होनबा जोंङो मोनसे आयदानि सायाव सालायजेननि बेजेनि दा बे आयदायानो जाहैबाय ओ गारि मथर। ओ गारि मथर होनोब्ला जोंङो गोबां माबायदि हेफाजाब मोनो आरोना गारि मथरनि बागै जों दसे सम सावरायनो हागोना नोंथां?
ओ हागोन हागोन।
गारि मथर होनोबा जोंथ' मिथिखायो नंङा होमबा जोंनि थांलाय फैलाय हान्था मेलानि सायाव गोबां हेफाजाब होयो। बिदिनो लांलाय लाबनायनि याव गोबां हेफाजाब होयो। आरो बेजों लोगोसे ओ बिदिनो जोंनि नांगौ आरिफोरखौ जोंङो मा गोजानावहाय मा नांगौ समाव लायब्रबनो थाखाय ओ हान्थिनाय हेफाजाब यो नोंथाङा गारि मथरनि सायाव एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ औ हागोन गारि मथरा जोंखौ जेरैखि जोंनि गारि मथर गैयियाव दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन मोनसे जायगायाव थांनो गोबाव टाइम लायोमोन एबा सम लायोमोन ना नाथाय बे गारि मथरा जेब्लानिफ्राय जोंनि जोंनि जिउआव माने माबा फैदों हि समनिफ्राय जोंङो माने माखासे जे जे जायगायाव जों थांनायाव गोबाव गोबाव सम लायो बेखौ जों दसे समनि गेजेरावनो मोनहैनो हायो सहैनो हा यो जेरै जों बबहायबा माबाफोर थांब्रबनांगौ जायोबा गोदोथ' जेनेबा जि टाइमाव गारि मथर गैयामोन बे टाइमावथ' गोबाव टाइम लायोमोन ना। थांनो नाथाय जिलानो ओमफ्राय गारिफोर ओंखारदों हेब्लानो जोंङो माबाफोरावहायबा फोर थांब्रबनांगौबाबो गोजान जायगायाव हान्थिनो बिराद सहाय होदों आरो।
औ औ
आरो बे गारि मथरा माखासे माबाफोर ओ मा होनो
जेंनाबो ओंखारो खायसे खायसे जेरै जेनेबा आबहावाखौबो खहाबो खालामो आरो बे गारि मथरनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दै ओमफ्रायो
ओ बेफोरजों आबहावायाबो माखासे माबाबो जायो मोजांबो खालामदों ओमफ्राय माखासे गाज्रिबो खालामदों आरो जों ओमफ्राय बिदिनो नोंथाङाबो फोरमायदो माखासे
ओ गारि मथर होननानै बुंङोबा बिदिनो मा हान्था मेला खालामनोबो गारि मथर गोबां हेफाजाजाब होयो। नंङा होनबा नोंथां आरो बेजों लोगोसे ओ जेब्ला जोंङो गामि ओनसोलाव जेब्ला जोंङो मा आबाद एबा खेथि मावो बिदिनो माइ आबाद बेस फोर आबाद बिदिनो मैगं थाइगं आरिफोर बायदि बायदि रोखोमनि जेब्ला आबाद मावो। बेनिफ्राय जोंङो मा सिगांनि समावहाय मा मोसौ गारिजोंहाय मा लांलाय लाबोलाय खालामोमोन। मानो होनोब्ला मोसौ गारिजों जेब्ला लांङो अब्ला गोजान जायगायाव लांनो थाखाय गोबाव सम लायोमोन हयथ' ओ साननानै लायोबा ओ जुदि दुइ थुवा नैजौ किल'मिटार एबा ब्रैजौ किल'मिटार एबा थामजौ किल'मिटारनि गेजेरजोंब्ला हान न्थियो हमनानै लादि जोबनैजौ किल'मिटार जेब्ला हान्थियो मोसौ गारिजों अब्ला बेयावहाय मा ओ थाम एबा ब्रै दिनसो नांगोन। मानो होनोबा बिनि खारथाया लासै आरो मोसौ गारिजों हान्थिनाय मानो होनोबा लासै जानायखाय जोङो मा गोबाव सम जानाय गोबाव सम सम जायो बेनिखायनो मा बिदिनो खाथिनि बाजार एबा बिदिनो थांनो हासान्दि मानो थांनो हानाय बायदि गोजानाव मा गावनि जोंनि मैगं थाइगंखौ लाङो आरो ना। आरो बिनि उनाव जेब्ला मो गोथां मैगंखौ जेब्ला लाङो अब्ला मा गोथां मै -ङाथ' गोबाव नै दिनहालागैल'सो थानो नागिरो। बिदिनो गोजाङै औ औ गारि गोजां बोथोरफ्रावहाय जुदि गोलोम बोथोराव जुदि लाङोबा गरमजों बियो मा गाज्रि जाजोबो। बेखायनो मा खाथि जायगायाव लांनाय जायो आरो दानि समावहाय जुदि नायोबा। गारि मथरजोंहाय जुदि ओ ब्रैजौ किल'मिटार हालागैमा बेखौहाय गोथां मैगंब्लाबो जोङो दसेनो सहैनो हानाय ओ। माने सहैनो हानाय माबाया दंसै आरोना।
बेफार फालांगि खालामनायफोराव जोंखौ बिराद सहाय खालामदोंना गारि मथरा बिदिनो आरो आबाद मावनायावबो गोदो गोदोनि गोदोनिया जेरै मोसौजों माबायाबथ' दानाथ' माइ हाग्राफोराबो बे गारिनि ओंखारबाय ना गारिजों हाग्रा ट्रेक्टरफोरबाबो हालेवनायफोराव गायनाय फुनायावबो जोबोद। हेफाजाब होयो गारि मथरा दानियाथ' जेसेनो जेनेबा जोङो जेसेनो दाव दावगालु मुगा जों माबागासिनो एसेनो सान -इनटिफिकेलि बांसिन बिदि गारि मथर बेफोरो बांसिन ओंखारदों आरो ना।
औ औ बिदिनो नोंथाङा औ औ।
आरो फोरमायबावदो माखासे
औ नोंथाङाथ' होनबाय ओ गोदोनि समावहाय मा बिदिनो आबाद एबा खेथि मावो नोंथाङाथ' होनबाय गारि मथरजोंबो गोबां हेफाजाब होयो होननानै मानो होनोबा थिग नोंगौ नोंथांनि बुंनाया थारैनो नोंगौ मानो होनोबा सिगांनि समाव जुदि मोसौजों जु जुदि हालेवोबा जोंनि ओ आबाद मावनाया मा गोबाव सम लायोमोन बिदिनो ब्रै बा बिघाखौ जोङो मोसौजों हालेवोबा बिदिनो ओ नै एबा से दान हालागि लानो नागिरोमोन आरोना आरो दानि समाव जुदि नायोबा ओ ट्रेक्टर आदिफोर ओंखारबाय गोदान टेक्न'लजि ओंखारनायजों लोगो -से मा ओ औ बिदियावनो हानाय जासै आरोना। आरो बेफोरनि उनावहाय जोङो मा गोदान गोदान जिउ दिहुननायजों लोगोसे मा दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगा बेयाव मानसिफोरा हान्थिनो थाखाय गोरै लामाखौ मोनसै आरो ना गारि मथराबो दंसै। बेजों लोगोसे मा बोलो नाङै आगजुफोराबों दङनायलाय माने दाबसे जायगानि गुबुन दाबसे जायगायाव थानो थाखाय गोरलै जासै आरो ना जुदि गामि ओनसोलाव बेमार आजार जायोबा मोसौ गाज्रिजों लाङोब्ला मा मानसिया थैगुनो नागिरलायोमोन। आरो दानि समाव नायोबा बिदिनो ओ थावजों खारनाय गारिफोरजों बेफोरजों लानाय जायोब्ला माने बेमार आजारा थैनायनिफ्राय रैखाथि मोनो आरोना जा आरो नोंथाङा मा होनदोंमोन?
बेथ' गारि गारि मथरनि जेनेबा जों मुलाम्फा मोननाय आरो। गारि मथर बाहायनायनि माखासे खहाबो दंना जेरै गारिनिफ्राय ओं खारनाय उखुन्दैआ जोंनि आबहावाखौ गुबुंले खालामो आबहावाया गुबुंले जायोबा जोंहा मा मा माबा जायो ओ आबहावा माखासे बे गोबां जेंना नुजायो बेफोरबो जोंनि जोंनि दे हाखौ माखासे खहाबो खालामो मोजांजों लोगोसे जोंहा माखासे खहाबो दङ जेरै आबहावाया जेनेबा ओ गारि मटरा बांद्राय जायोब्ला बेनिफ्राय ओंखारनाय उ खुन्दैया मा खालामो मुलुगनाव दुंखावनाय एबा ग्लबेल वारमिं जाहैयो जेनेबा बे फोरो बेफोर जायोब्ला मा जायो जो ओ बेफोरनि जाहोनाव माखासे जेनेबा बे जायोबा जोंनि दंफां लाइफांफोर माखासे जायो ओ बारहावायाव बांद्राय गारि मटर जायोब्ला कार्बन डाइ अक्साइडनि बि बाङाबो बाङो थ' बिराद गारि मटर जाबायना गारि मटर गारि मटरा जेनेबा बांसिनानो जेनेबा माखासे बेटारिजों खारनायबो ओंखारबाय खिन्थु बां सिनानो माा जोंनिया बे पेट्रलजों थावजों ओंखारो बे-बेफोरथ' कार्बन डाइ अक्साइड माबायोना जोंनि बारमण्डलाव बेनि थाखाय जेनेबा बांद्राय गुबुंनाय जायोबा मा जायो एसिड अखाबो जायो एसिड अखाया मा मानि थाखाय जायो जेरै अजन लेयाराव जोंनि आबहावाखौ जेनेबा मोनसे लेयारा अजन लेयारा साग्लोबनानै थायोना‌ बे-बे बेयो जेनेबा बारम ण्डलाव कार्बनडाइ अक्साइडनि बिबाङा माबायोब्ला गोबांद्राय जायोब्ला जोंनि मुलुगा मा होनो बारमणडलाव जेनेबा कार्बन डाइ अक्साइडनि थाखाय मुलुगनां दुंखावनाय सोमजियो जेनेबा जोंनि बे नेसारेल मा होनो ने मिथिंगाआयाव बांद्राय गरम जायो बे गरमा बांद्राय जायोब्ला मा जेनेबा जों जोंनि एरियायावथ' जेनेबा बिदि दैबाना मा माबि जानायाबनि माखासे जाहोनाबो बेफोरजों मुलुगनाव दुंखावनायनि थाखाय जायो आमफ्रायो
बेफोरनो आरो आरो जायफोराव बरफ जायगा ना बेफोराव माने बरफफोरा आइसा माने आवलियो लैथोनि दैफोर बारायो बेफोरनो आरो बिनि साइड इफेक्टबो थायो माखासे गारि मटरनि
ओ नोंथां थिगानो दङ नोंगौ
आरो गाैबो बुस्थु अ दे आरो नोंथाङा फोरमायहरदो खावसे
ओ नोंथाङाथ' नोंथाङा थिगानो होनदों ओ मानो होनोबा मुलुगनां दुंखावनाय जायो बेफोरनि बागि होनदों आरोना मानो होनोबा बोथोर सोलायनायजों लोगोसे मा ओ बेफोरो सोलायनाय जाखायो आरोना मानो होनोबा ओ मानसिया मा बै टाइमाव जुदि गारि मटर गैयामोनबा दासि माव जुदि गारि मटर गैयालासिन थायोमोनबा मानसिया मा थांनानै थानो थाखाय एसे गोब्राब मोनगौमोन आरो
औ औ जोंनि जिउ खुंनाय राहायाव माखासे माने गोब्राबसिन जागौमोन आरो बेदिनो
औ औ नाथाय मा ओ गारि मटराबो हेफाजाब होदों आरो ना मानो होनोबा ओ बेखौ मा बाहाय नि सायाव जायो आरोना जुदि मानसिया नांगौनि बारा बाहायोबा बेफोरो मा खै-खैफोनना फैखायो मानो होनोबा सुबुं अनजिमाया बानायनायजों लोगोसे मा मुलुगना दुंखाव वनाया जाखायो मानो होनोबा थांनानै थानो थाखाय राहाखौ दिहुननो थाखाय मा सुबुङा बिफां लाइफांखौ दानफायनानैहाय आबाद मावनो थाखाय राहाखौ दिहुनन्नानै लानांगौ जायो आरोना आरो सुबुं अनजिमा बानायनाय लोगोसे नोगोर सहरा नोगोर सहरा बेफोरनि फसंथायाइा गोबां जायो आरो बिजों लोगोसे दारिमिन फसंथाया गोबां जायो मानो होनोबा दारिमिन गैयामोनब्ला जोङो गारि मटरखौ सालायनो हानाय नङामोन आरो जोंनि नांगौथिखौबो जों बुथुमनानै लानो हानाय नङामोन जोंनि जाग्रा आदारा बिदिनो बायदि बायदि रोखोमनि मुलि बायदिसिना बानायनायानो होन थेब्लेट आरि बादि बायदिसिना बानायनायानो होन सियार बायदिसिना बानायनायानो होन बायदि बायदि रोखोमनि आरो गारि गारि गारि मथराव बाहायनो थाखाय थाव बायदि रोखोमानो होन बेफोरनो आरोना जुदि बेफोरखौ फसङामोनब्ला ओ जोंनि नांगौ मिथिय मा फैनाय नङामोन आरोना आरो बेजों लोगोसे मा गारि मथरा गोबां हेफाजाब होदों आरो बेजों लोगोसे ओ जोंनि थांनाय फैनाय जोंखौ हेफाजाब होदों आरो दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव हान्थिनोब जोङो मा जुदि मोसौ गारिजों हान्थिब्ला गोबाव सम लागौमोन आरो
उम उम
माबायाबो ओ मोजां जायियावहाय मा खस्थ' मोनगौमोन आरोना आरो दानि समाव नायोबा जोङो ट्रेन आरि बायदि बायदि रोखोमनि गोजौनि बिरग्रा बायदि बायदि रोखोमनि जाहाज आरिफोरनि जों थांग्रा बेफोर खारनायखाय मा सुबुङा थांनानै थानो थाखाय। इजि मोनबाय आरो बिजों लोगोसे मा नांगौनि बारा बाहायोब्ला जिनिस।
जोंनि जिउआव खहाबो जायो बेनो आरो औ औ नोंथां
होनबा समाबो जाबाय जोंनिया दनथ'नायसै नामा नोंथां।
औ औ दे थेंक इउ गोजोन्थों गोजोननाय थाबाय